हेल' नोंथान
अ नों नोंथांजों हेल
हाय
हेलौ
औ नोंथां
अ औ नोंथां बिनो अ खबराथ' मोजाङानो नोंथां बिदिनो दासान्दि गरम बोथोरनि खबर बिदिनो
बोथोराबो गरम जाबाय नालाय
ओम नो
मोजांथ' आंनाबो इदिनो
औ बिदिनो
खलफ्राथ' मोजांसो जानांगौना गाज्रि जानाङा ना
ओहो खबराथ' ओरैनो मोजां जानांगौ नङा होमबा इदिनो मालाबाथ' समाव गारजिबो जायो जानाङा जेनेबा ओ जानो हागौ सानो खिन्थु जायो आरोना नङा
अ
ओओ जोबस्रां उमहो बिदि बिदिनो आरोना
अ
ओमफाय ओरैनो नोंथांजोहा मा खालामबाय दं?
आङो दा ओरैनो ओंखाम जानाय टाइमावथ'
औ
जानाया जाबाय जाथ'वाखै ओरैनो
औ
जिरायना दंबाय दं ओरैनो
मा माबा मा ओंख्रिफोर संखो ओरैनो
ओंख्रिफ्राथ' मा संखो बिमासो संबाय दों मा संखो मिथिलाय लांला
हो बिमा थायो नालाय बिमाया संसिगोन दा नङा होमबा दासान्दि जोङो बिमा संनायखोनो जाथ'नांसिन
बिमायाबो माइ गायहैदोंमोन जोंना
औ
आंथ' गाया आंथ' गायनायलाय गाया जेन'बा एबार ओंखार नायदोंमोन साननैसो
औ अ ओ
बिनानाव दं गिनानाव संबाय दं खोमा बिमा संखो मिथिलाय लांला आं मा ओंख्रिसो संखो मिथिलाय लांला
ओरैनो नोंथांजोआ ओरैनो मा मा ओंख्रि संनो रोंगो ओरैनो एसे फोरमायना होनाय
ओंख्रिखौथ' आं बारा इदि गोरो बोदो ओंख्रिखौ संनो रोङा।
औ
रोंबा इदि अनला
औ
मा होनो अनलानि दाउ इफोरखो संनो रोंगोन आरोस
औ इफोरथ' जेनेबा बर'नि खायद'आनो होमबा अनला फोरा जेरै अनला स सबाय सबाइजों साम' इफोरो जेनेबा
उम इफोरखो सङो आरो
औ बेनि बादै
सां
उम माबाफोर जेनेबा संनो रोङि दंबावो नामा नोङो ना गासिखौबो हाखाजोबो
हानायालाय संनायालाय उम माखासे बिदिनो नारजि अमा एफोरबो संफेराखै आङो ओमफ्राय सबाय साम' बेफोरबो संफेराखै आरो संनायालाय इदि
ह
संनाय बिलाइखौबो संफेराखै बिदिनो
उम
अनला दाउ बेफोरखौ संफेराखै आरो सङाबो होनबाबो मिथि सङाबाबो होनबाबो नि एसे एसे मिथिगौ आरो माने
औ औ बो संफेराखै आरोना
ए संफेराखै होमबाबो
माबोरै मा जों मा माबायदि सङो अ इफोरखौ मिथिगौ आरो ना
अ बेफोरखौ मिथिगौ होनबाबो माखासेखौ मिनथि मिनथिद्राया माने एसे मिनथियो थिबाबो बिदि अभार बिदि मिन्थिद्रायनाय बिदि नङा आरो
थेवबोथ' दा सङा होनना थ' सङा होननानै रोङा होननानै थाबाबोथ' जाया सानसेबाबो थ' संना जाहोनांगोन नङा होनबा औ औ
उम नांगौ
उम सानसेबाबोथ' जानाय जाखागोन सोरबा संनो होगोन नङा होमबा
औ आजिखालि रोंबासो गासैबो जाजोबो नालाय
औ औ
उम नोंथालाय माने ओंख्रिफोर ओंख्रिफोर इयान दा बबे ओंख्रिखौ माने जानो गोथावसिन मोनो
जानायाव आंनियाथ' ओंख्रि हिसाबै जेनेबा ओरैनो सबायजों जेनेबा सबाय साम' सबाइ दाउ बेफोरखौ एसे मोजांसिन मोनो आरो अनलाखौबो मोजां मोनो मोननायालाय
उम अनलाफ्राथ' बर'नि माबा जाखाबायना ओ उ
बे बर'नि मेन खायद' नङा होमबा बेफोरनो
ओं माने ओम नोंथां माने नों एफोर खौ संनो माबोरै माबोरै सङो माने बेफोरखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा
संनायाथ' दा जेनेबा जोङो हौवा मानसि जायो जेनेबा हौवासा माबा जाहैबाय नालाय
थ'
बारा संनो खावनो बिदि मोना खिन्थु ओ बिमा बिमाफोर संनायखौनो जायो आरोना ओमफ्राय बिदिनो बेलेगफोरखौलाय माबाफोरखौ संजोबो खिन्थु आंबो दा मा होनो अनला आरो सबाय बेफोरखौ संफेराखै आरो
ओम हौवाबो जाबाय ना होनदो
ओ बेलेगखौलाय ओरैनो बाखि माबाफोरखौबालाय हारसिं संना जानो हायो आरो ना ओइ बे जेनेबा खारैनि माबानि ओंख्रिफोरखौ इदि
सबाय बे अनलाफ्राव बेफोरावथ' खारैथ' नांखागौ नालाय
खारै नांगौ ओं
अ एसेथ' खारै होखानांगोन नालाय।
औ। बेखौ थारमाने बिमा दं नालाय बिमाफोरा संना जाहोखायो नालाय। बेयाव मोनफेराखै आरो बाखिखौथ' आरो ओ माबायाबाबो हाखायो संना जायो।
साम'फोरखौ इदिनो जायगायाव दैमा एरि एरियाफोराव मोननायदि माबा दंना गैया माने नोंथांनिसिनि एरियायाव
जोंनि एरियाआवथ' खाथिद्रायाव गैया। एसे माबायाव दङ दंने नागिरबा दा मा माबा नालाय दुब्लियाव ओंखारो आरो ओरैनो जोंहानिनो जेनेबा माइ गायग्रा दुब्लियाव हालौवना दोननाय दं नालाय। बेयाव एसे लांदां जायगायाव ओंखारो आरो बेनिफ्राय बिदि दैमाथ' खाथियाव गैया नालाय। दैमा खाथियाव गैया ओमफ्राय बेयाव माबाबो मोनो इदिनो बिदि आरो बिदिनो साम' गुसुंखौल' मोनो आरो इयाव गोलावखौ मोना। गोलावआ थ' आरो माबायावसो थायो नालाय दैमाफोरावसो थायो नालाय।
अ।
दैमा दंग बिदि माबायावसो थायो नालाय।
मोननायाथ' जोंनि औ नोंथां मा होनदोंमोन।
एबार बोसोराव बिदि बारा जानाय जायाखै आरो जानायालाय साम'खौ। थारमाने मोन जोंनि खाथि खालायाव बिदि मोनबाङामोन नालाय। जायो समाव इदिनो बायनानै जायो आरो। नोंथांजों मोनिथ' मोनो खोमा ना।
औ जोंनि एरियायावथ' मोनो जायगायावनो दैमा था दं जाबायना।
औ।
दैमायाथ' दं नालाय जायगायावनो
औ।
खननानै जानो खननानै जानो होनबानो मोनजायो आरो माने
औ।
उ खनैबानो मोननाय इफोरबायदि आरो।
जोंनिया आरो खाथियावबो गैया नालाय बेखायनो
ओम।
ओरैनो नोंथांजोआ जेनेबा साम' गोलावखौ मोजां मोनो ना गुसुंखौ जानो मोजां मोनो बांसिन।
जानायलाय बांसिन गोलाव जायो आरो माने नैबे गामि एरियालाय बे दैमा जोंनि साइदआव माने गोलाव बांसिन इदि मोननाय मोनो आरो माने
दैमा दं थ' बिदि गोलावसो थाखायो नालाय बांसिन
औ।
औ फुख्रि बायदिसिनायावसो जेनेबा गुसुंआ थायो।
औ
ओरैनोथ' जानाय हिसाबै आंबो गोलावखौनो साबसिन मोनो। साम' गोलावखौनो उम। गुसुङा गुसुआबो बिदिनो थेवबो आरो गो- गोलावनिसाय माबाया एसे माबा जायो आरोना गुसुंआ।
ओम।
थेवबो बेखोनो जेखौ मोनो जायो आरो समाव बिदिनो दा। गोबावजों खनसे जानो लुबैयोना।
मोननायाथ' जोंनि -जोंनि एरिायाव बिदि गोलावखौनो मोनखायो गोसोम गोसोम गोसोम जायोना गोलावा
जानायाव एसे माने मोजांसिन मोनजायो आरो ना इखौ
औ औ होमबा नोंथांजोंहा संना जाफेराखै आर ना माबाय सौफेराखै
सं- संनायालाय आं संना जाफेराखै ओ बेलेग बिदि गुबुनफोर संनायबो जागेरबाय
औ बिमा संनायखौ जाबाय
ओम आंथ' निजा इदि संफेराखै नालाय संनायखौ एसे आइथिंफोर इसे मिथिगौ आरो होनबाबो बिदि मिथिद्रायि नङा आरो।
ओ नोंथांमोनहा दाथ' गामि एरियायावबोथ' दा संनाय खावनाया गेसेजोंनो जायो खोमा। ना बनजोंबो जायो।
आजिखालि दा बांसिन गेस थाखायो नालाय बयनिबो
गेसाथ' थायो थेवबो बनबो बाहायोना खायसे
अ बनबो बाहायो गेस गैयाबा बनखौ बायनांगौ बिदि जाबाय आरो माने
औ औ
उफाय गैयियावसो बायनांगौ जाबायना।
ओम बनखौ मा बायनांगौ नामा।
माया।
बन बायनांगौ ना बे गेसखौ होनदों
बायनांगौदि इदि इदि माबा गैफेरा माने गामियारि जाबायना एसे बारिबा बारिफ्राव
जोंनाबो बिदिनो दा मोनो बना टेनसन गैया बिदिनो माबायो। बननि आंखाल गैथ'आ आरोना इदिनो गेसाबोथ' थाखायो नालाय
ओम।
ओरैनो गेसफोरफोरखौथ' माबायावसो बाहायो हमना ला ओरैनो भाजा भुजा एवब्रबनाय मानाय बे ओरैनोथ'। दाबो मानसि जेनेबा इदि बुरजा जायोमोन नालाय बांसिनथ' बनावनो संजाखायो फ्राय ओरैनो भाजा भुजा ओरैनो बि गेसफोराव संजायो आरो ना।
औ दे नोंथां होमबा।
औ दे बाखि खबरबो मोजांबालाय।
औ दे मोजाङानो खबरफ्रालाय दे होमबा नोंथां औ दे।